हेलौ
औ खुलुमबाय नोंथां
खलुम्बाय
अबाव दं नोंथाङा
आं दा जिरायनानै दं न'आवनो
नोंथाङा दानाय लुनायनि बागै रोंगौ नामा?
दानाय लुनायनि बागै एसेबां रोङा नाथाय जोंहा न'आव आइ दायो आनै मोना दायो नआव दानाय जि जाबाय थाखाय ओ लांगा दखना दानाय जायो आरो अग्रं दखना दानाय जायो गामसा बिहु फालि बायदि जि दानाय जायो
बेवहाय आगर होनाय जायो नामा?
ओहो आगर एरनाय जाया ओरैनो सालालामाथा दानाय जायो नाथाय बिहु फालियाव आगर एवनाय जायो आगर एरनाय जायो
ओरैनो खुन्दुङा मा मा मा मा खुन्दुं थायो?
खुन्दुङा मास्रोसनि खुन मास्रायस खुन्दुंनि दानाय जायो आरो पलिस्टारनि दानाय जायो बियुफालि खौ मास्रास गुन्दुंनिफ दानाय जायो आरो गामसाग गामसाखौ पलिस्टार खुन्दुंनिफ्राय दानाय जायो
आरो इन्दि सिजों जे इन्दि सि बानायनाय जायो बे इन्दिखौ माबायदि दह दिहुननाय जायो
बे इन्दिखौ फा फासावनो एम्फौ बाथा होननायखौ फिसिग्रोयो लाथाखौ फिसिनानै बे एम्फौआ फिथोब थोबबाथाय बे फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुननाय जायो खुन्दुंखौ थावख्रि लुनानै दिहुननाय जायो थावख्रि लुख खुन्दुं बानायनानै बेखौ जि सोंनानै दानाय जायो
बेखौ गाबफुननाय जायो नामा?
औ नों गुबुन गुबुन गाब होन होनोबो हायो जेरै गोजा गोथां गुफुर गाब होनोबो हायो बांसिन इन्दि खुन्दुंखौ गाब होनायखौ नुनो मोना खम आरो मुगा कालारनिखौनो बांसिन बाहायनाय जायो
बे इन्दिनि जिखौ मायाव बांसिन बाहायनाय जायो?
इदिनि खुन्दुंगौ बायदि सि
आं खोनानो मोनदों जे हाबा हुखाफोराव बेखौ बर' गोदान खैना गोदाननो होनाय जायो होनना मिथिनो मोनदोंमोन
औ होनाय जायो सालामाथा दखना दं सालामाथा जायो दखना थावसि होनना बुङो बेखौबो न'आव दानो हायो नोंथांहाबो न'आव जि दानाय जायो नामा? मा होनदो?
नोंथाङा मा मा आगर एरनो हायो?
आंगरखौ आंगरखौ आं एरनाय जोंहा जाया जोंहा आइआ एरनाय जायो। आगर गिदिर आगर फिसा बायदि आगर एरो नोंथाङाबो दानाय लुनायनि बागै रों माबाफोर रोंगौ दं नामा?
एनायखौथ आं एसेबां रोङा नाथाय जोंहा न'आवनो दायो जोंहा बिमाया बांसिनानो मास्राइस खुन्दुंनि दानायखौ आं नुनो मोनो गामसाखौ बांसिन दानाय जायो।
गामसाखौ दानानै नोंसा न'आवनो बाहायोना एबा फाननायबो जायो
नआवबो बाहायो
उम नोंथांमोनहा मा मा रोखोमनि
नोंथाङा दासान्दि दा दाबाय दं नामा?
औ जोंहा दासान्दि नआव जि दाबाय दं ओ बिहु फालि आरो बिहुफालिबो दङ आरो गामसाबो दङ आरो अग्रं दख्राबो दङ मानो होनबा जोंहा आइयाबो दायो आरो आनै मोनाबो दायो नालाय ओंखायनो मोनथामखौबो माबानानै दं।
बेखौ नआव गाननो थाखायल' दानाय जायोना गुबुननोबो फानो
गुबुननो फाननाय जाया जोंहा न'आवनो बाहायो न'नि थाखायनो दानाय जादों।
गामसाखौ बेसेबां बेसेनाव फाननाय जायो?
गामसाखौ नैजौ बाजि एबा थामजौ गुबुन गुबुन रोखोमनि लानानै दामा गुबुन गुबुन जायो।
नोंथाङा माथानि जिनि बागै माबाफोर मिथिगौ नामा?
माथा खुन्दुंखौ माथानि खुन्दुंखौ हाथायनिफ्राय बायना लाबोनानै न'आव ओंखाम रुनानै माइदि होनाय जायो माइदि होखांनायनि उनाव बेखौ सान्दुंङआव होनानै फोरानो
मा मा रोखोमनि गाबथायो?
गाबा गोबां रोखोमनि थायो गाबखौ बुंस'हाया गोजा गोथां गुफ गुफुर गोमो बायदि गाबनि थायो।
सिखौ हिसानजों दायो बे हिसानाव मा मा थायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
नाव आं बारा मिथिजोबा जा मोनथिगौ बेखौ बुंनोसै आङो इसानाव फारसेनिफ्रायबा इसान खुन्थाया थुंब्रै जायो बेयाव इसान थायो रासो, रासो थायो नो थायो गन सि बायदि आरो खुन्दुंखौ जेन्थेराव थुननाय जायो।
जेन्थेराव थुखांनानैसो बेखौ दानाय जायोना
आं जेन्थेराव थुखांना बेखौ सोंनानै दानाय जायो आरो जि दानो थाखाय
बे हिसाना मा मानिफ्राय बानायनाय जायो बे हिसानखौ?
इसानखौ साल दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो साल दंफांनिया मोजांसिन जायो इसानखौ खुन्थाखौ औवानिफ्राय बानायनाय जायो।
मास्रास मायदि इन्दिनि बादैबो माबाफोर जि दाबावनो हायो नामा?
बिनिफ्राय दानो हायो गोबां जेरै मोदोमाव लानाय फास्रा गाननायनि थाखाय दखना बायदि आरो जोमनो थाखाय उलजिबो दानाय जायो। बे जोमनो थाखाय उल जि दानायाव बायदि रोखोमनि आगर एरनाय जायो आगर ओ फिसा रेगे रेगां आगर बायदि रोखोमनि एरनाय जायो।
पाट होनना जे मिथियो बे पाटआ मानिफ्राय बानायनाय जायो? बेखौ मिथिगौ नामा नों?
बेखौ आं मिथिया मानिफ्राय बानायनाय जायो।
पातनि खुन्दुंआ माबायदि जायो?
पातनि खुन्दुंआ मिहि गुरै जायो। गाननो मोजां जायो आरो मिहि गुरैनै
फिस्लाना गोब्रा?
हेल नोंथां बिदिबा दोन्थनोसै दे।
दे बिदिब्ला।